खुलुमबाय औ।
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां मा खौरांमोन।
आं ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां औ। नोंथाङा मानो कल खालामामोन नोंथां।
आं नोंथांजों बिफां लाइफां गायनायनि आरो बिनि ओ गोनांथिनि बागै एसे सावरायनो होननानैसो फन खालामदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ होनबा आं एसे फोरमायलांनोसै नोंथांनिसिम।
औ औ।
जों बयबो मोनथिखायो बिफां लाइफाङानो जोंनि थांना थानायनि राहा होननानै मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफांनिफ्राय जों जे अक्सिजेन मोनो बेजोंसो जों हां लायो आरो जोङो जे कार्बन दडाइ अक्साइद हगारो बिनिफ्राय बिफां लाइफाङा बिफां लाइफांनि थाखाय बे मोजां आरो अक्सिजेना जोंनि थाखाय मोजां होननानै मिथिनो मोनो आरो ना।
औ।
आरो बिफाङा जोंखौ बिफाङा जोंखौ आरो गोबां राहा होबावो। जेरै बार जानाय आदार मुलि आरो बांसिन बिफाङानो जोंना मुलि ओ मुलि बानाय मुलियानो होननानै जों मिथिनो मोनो मानोना गोबाङानो गोबां बिफाङानो जोङो मुलि बानायो आरोना आरो गोदो गोदायनि समावथ' जोङो बिफां लाइफां खौ गासिखौबो डक्टर हस्पिटाल बेफोर गैयि समावहाय जोङो बिफां लाइफांजोंनो जोंनि देहा माबाफोरनायफोरखौ बेरामफोरखौ जोङो माबा खालामोमोन राहा खालामोमोन। आरोबाव जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां फिथाइ सामथाय जानो लोंनो आरो। ओ लेखाजों जे फरायो बेफोरबो जोंना बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय। बेखौ जों मोनथिखायोना नोंथां। आरो जोङो हाबा हुखायाव ओ थोरसि लथा बे फोर बानायनायाबो जोंना गय बिगुरफोरनिजों बानायनाय जे बिफां लाइफांनिफाय जायो। आरोबाव ओ औवा गुन्दैफोरजोंबो जों मथिमोन माबा माबि बानायो होननानै जों मोनथिनो मोनो। आरो माखासे मुलियारि फि फां जे जोंनि न'आवनो थायो। जेजों जोङो जोंनि फिसा फिसौ देहा बेमार खौ जोङो ओ फाहामना लानो हायो। जेरै गगा मोननाय उदै सानाय आरो गोबां माखासे रोंबावो। जेरै जोंना आथिं बुंनाय माबा माबि जानायफ्राव जोङो फिसा फिसौ जेयाव जोङो डक्टरफोरनाव थाङा दा देहा फाहामसालिफोराव थांनाङा बेफोरखौ जोङो न'आवनो गायनानै फोसाबना लानो हायो। फाहामना लानो हायो आरो ना। जेरै थुलसि निम एल'भेरा बेफोरो निमफ्राथ' जोंना उदैनि थाखायबो बिराद मोजां आरो थुलसि फोरा जोंना देहानि थाखाय एबा जों फुजाफ्राव बाहायनाय जायो। जों हिन्दु दोहोरोमनि मानसिफ्रा बांसिन थुलसिखौ जोंनाव बयबो फुजायावनो बाहायखायो। फुजा होनाय फोराव आरो निमफ्रा जोंनि उदैनि थाखाय मोजां जायो जोंनि स्किन नि थाखाय मोजां जोंनि देहानि थाखाय मोजां। थिग बिदिनो थुलसियाबो जोंना गोथार मोनसे जोंनि बर' धोरोमनि बा बेलेग धोरोमनि थाखायबो थुलसिया मोनसे गोथार माबा होननानै फिफां होननानै जों मोनथिनो मोनो।
आरो थुलसिया जोंनिया मा दे ओ दुगैनायफ्राव जोङो थुलसिफोरजों दुगैबा देहाया एसे साफा मोजां जायो होननानै जों मोनथि मोनो आरो ना। आरोबाव जोंना सुमफ्राम बिलाइफोराबो जोंना ओ उदै सानायफ्राव जायोब्ला सुमफ्राम बिलाइ उदै सानायखौबो मोजां खालामो होननानै जों मोनथिनो मोनो। जों बिनिखायनो बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो ना आरो हाजासे बिफां गायनांगौ। दा जों बिफां दाइ दानफायनायनि थाखायनो जोंना ग्लबेल वारमिंआबो बारायगासिनो जायनि थाखाय जोङोनो खस्थ' मोनो। जेरै ओ गरम बारहा जानाय एबा मेरलाबाव दै दैनि माबा आंखाल जानाय फिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो जोङो गरमाबो बारा जानो हमबाय एबा बिफां लाइफांखौ दानफाननायनि थाखायनो जोंनो गोबां माबा जाबाय आरो ना जिब जुनारफ्राबो न'आव थानो थाखाय जेनेबा बिसोरथ' हाग्रायावसो थायो नालाय जिब जुनारा आरो बिसोर थानो थाखाय बेफोरखौनो दानफायोबा फिसा थानो थाखाय जायगा गैला एखायनो बिसोरो ओ हाग्राबारिनि खाथिनि गामिफ्राव फैनानैहाय ओ गामिफोरनि मानसिफोर गाथारलांनाय एबा न'खौ सिफायलांनाय बेफोरखौनो जे गोबां खोनानो मोनबाय बा नुनोबो मोनबाय। दाबोनो खोनानो मोनगासिनो गोबां गामि ओ हाग्रा खाथि खाथि गामिफ्राव बिदिनो खोनानो मोनो। मानो होनोब्ला बिसोरनि फिफां बिसोरो हाग्राफोरखौ दानफायना होजोबबाय नालाय बिसोर थानो थाखाय जायगा गैला बेखायनो इसोरो हाग्रानिफ्राय बायेरायाव फैनांगौ जायो आरो ना दा उफाय गैयैयावसो थानो जायगा गैयिनि थाखाय। बेखायनो जोङो हाग्राफोरखौ दानफायनायखो बन्द' खालामनानै एबा जोङो हाग ओ गामि गोथौ गोथौ हाग्राफोरखौ साफा खालामनायनि अनगा जोङो ओ मल मल्स बिदिनो सपिं मल्स बिदिनो स्कुल एबा माबाफोर अफिसफोर खुलिहै नाय बेफोरखौ बनद' खालामनांगौ। हाग्राफोरखौ दानफाय नाङा आरो ना। मानो होनोबा बिसोरो दाउमा दाउसाफोरनिबो एबा ओ जिब जुनारफोरनि थाखाय मोनसे गावसिनि बिसिनि न' होननानै जों मोनथिनो मोनो। मानोना दाउमा दाउसाफ्राबो बिफां लाइफाङावनो बाहा लाना थायो। दावदै दैयो बिसोर बाहायनो गावसोरनि फिसाफोरखौबो दाउमा दाउसाफोरा बाहायनो बाहा लानाहाय मोजां गावसिनि फिसाफोरखौ बाहायनो दोनो आरोबाव बुंनो थाङोब्ला अखा बोथोरफ्राव दाउमा दाउसाफ्रा गावसोरखौ बासायनो थाखाय बिफाङावनो बानानै थायो गावसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय अखानि ओमफ्राय ओ बेखायनो जो बिफां लाइफांखौ दानफायनाय हाजासे बन्द' खालामनांगौ आरो हाजासे बिफां गायनांगौ जों सासेयाव ओ मोनसे बिफां गायबानो मेलला जोङो इयुनाव मेरला मदद जागोन बेफोरनो आरो जोङो ग्लबेल वार्मिंनि सिखारबो जानाय नङा मानो होनोब्ला जोंना दा बिफाङा दानफायलांगासिनो दङ खम जालांगासिनो दङ दिनांहायजों अक्सिजेन लानोबो बिफाङानो थाहैनाय नङा जोंनो मानसिफोरनि थाखायनो खैफोद लाबोगोन बियो जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोखि बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफाङानो जोंनि थांना थानायनि राहा बिफां लाइफां गैयाबानो जों थांना थानो हानाय नङा मानो होनोब्ला ओ जों अक्सिजेनखौनो बिनिफ्रायनो लायो नालाय बेनो जोंनि थांना थानायनि राहा जाहैयो बिफां लाइफाङानो अक्सिजेन हगारनो हानाय नङाबा जोंबो हां लानो हानाय नङा बेखायनो जोङो हाजासे बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनानै दोननांगौ आरो ना हाजासे गायनांगौ ओमफ्राय दानफायनायफोरखौ बे बनद' खालामनांगौ आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनो सानो नोंथाङा आरोबाव बाफोर बुंबावनो सानदोंबा फोरमायलांनो हागोन आंनि सिगाङाव
औ नोंथाङा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फोरमायना होलांनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथां आं दा नोंथां नो जोंनि बर' समाज आरो बे बर' समाजावहाय जोंहा माबायदि जिउखौ बाहायनाय जायोमोन बेनि सोमोन्दै एसे सावरायलांसै नोंथां
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां
जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजा गोदो गोदाय आरो आथिखालनिजों जों रुजुनो थाङोब्ला जोंना गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय ओ बर' समाजावहाय जोंना गोबां जोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय हमनानै जोंनि थानाय थासारि जोंनि हारिमु बिथिङावबो जोङो माबायदि जोङो ओ सोलिबोयोमोन बा माबायदि हारिखौ जोङो मान होनानै जोङो फोरबोफोरखौ गाजा गोमजायै खुंबोयोमोन गोबां बिथिङावनो जों सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो नाथाय जों गोदोनि समखौ नायनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजाहाय बांसिनै ग्रोम ग्रोमै बा रुसि गोनांसिन दिनैहाय ओ समाजावहाय जिउ खुंनायखौ जों मोनथियो आरो बेफोर खोथाफोरखौ जोङो जोंनि आबै आबौनिफ्रायबो जों खोनानो मोनो आरो जों खुगा खुगाबो खोनानो मोनो आरो खायसेखौ जोङोहाय मा सल'फोरनिफ्रायबो मि थिनो मोनो आरो
जेरैहाय जोंना गोदो गोदाय ओंखाम दै ना बेदर जानाय लोंनायनि जेब्बो आंखाल गैयामोन बारि बागान फोरावनो जोंना मैगं थाइगंखौ मोनो फिथाइ सामथाइखौ थोजासे मोनो लोगोसेनो खाथियाव थानाय दैमा बिलोफोराव जोंना गुरगासे बा सारगासेनि गेजेरावनो जोङो ना बायदिखौबो जोङो लाबोनानै ओ मोन लाबोनो हायोमोन लोगोसेनो जोंहा बर'फोरनि न'खरावहाय जिब जुनार दाउमा दाउसा अमा जानाय लोंनायनि बेफोर बेदर नानि जेब फोजोबनो जानायनि जेबो आंखालानो जाखायामोन जोंनाहाय दा बेनि गेजेरावनो जोंनाहाय ग्रोम ग्रोम रायजो बिदिनो जायै लोङै रायजो खुंनायनि अनगायैबो जोंना मोनसे बर'फोरनि एंगार हायै ओ जिराद जाय बेनो जाबाय जौ बे जौआहाय जोंनाव बर'फोरनि गेजेरावहाय जोबोद एंगार हायै जोंना जायगा लादों आरो। बियो ओ जौ लोंग्राफोरा ओ जेब्लाबो माने जेब्लानो गोसो जायो बेखौ जौखौ जोंना बाहायोमोन आरो। जौवाहाय जोंना ओरैबायदि मोनसे जायगा लादों जि दाबफ्रोमबो जायगायावनो बा दाबफ्रोमबो गामियावनो बा न'खर न'खर जोङो जौ संनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। बिदिनो बि दिनो गोसो जाब्लानो बाहायोमोन जेरै सम लायै लायै बेफोर ओ मुवाफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। बांसिनैनो जों बैसोगोरा एबा बोराय बुरिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुयोमोन आरो। जोंनाहाय बे जौखौहाय हाबा खेराइ सावरि बादालि आलासि बुजायनाय अजा मान दै सारनाय आरियाव बे जिरादखौ बाहायनाय जायोमोन आरो। लोगोसेनो जोंना मोदाय दावदाय फुजिनाय समावबो जौखौ मोदां-मोदायनि नि बावउग्रोयोमोन आरो बाथौ फुजानि समावबो बाथौनि मुङैहाय ओ जौ बिदैखौ बावोमोन आरो। दा बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायो जे बाथौआव बावो बा मोदायनो मोदायनि मुङै बावो बाउग्रोयो बेफोरनिफ्राय जों बुंनो हायोदि जौआ माने जोंनि गेजेरावहाय बेसेबां मान गोनां बा बेसेन गोनांमोन होननानै। लोगोसेनो जोंना जौ गिसिया बर'फोरनि मोनसे मुलि हाब ग्रा बा मुलौ हाबलायनाय लोंग्रा मुवामोन आरो बर'फोरा जोंना बेखौ
औ
लोंनो लुबैब्ला न'खरावनो संनानै लोङोमोन बांसिनानो जोंना न'खरावनो संनानै लोंखायोमोन। जेरै गोदोनि दानि बादि जोंनाहाय माने आबगारि रोंला नंला आरो ना। सान्दुं गोसाफोरावहाय खामानि मावनानै ओ मेङोब्ला देहाखौ गोजोन होनो खुरैफा जौ बिदै लोङोमोन। बेनि अनगायैबो बायदिसिना बेरामफोराव जौ बिदै लोङोमोन आरो। जेनेबा जौ लोंनायनि गेजेरजों बेरामखौ सोखानो हायो बा सोखानो नाजायोमोन आरो बिसोर। जेरैहाय हासुदै गोजा जानाय देहायाव सा ख्रुब सुख्रुब मोनोब्ला खि खसा जायोब्ला सान्दुं नांनाय आरो बेराम जायोब्ला जौ बिदैखौ खुरैफा खुरैफा लोङोमोन आरो बिसोरो लोगोसेनो आरो खिलाय गोबालाय थैहां थैहां खैफोदाव गोग्लैबाबो बर'फोरा जौ बिदैखौ लोङोमोन आरो। बेनि अनगायैबो जोंना माइरंजों बानायनाय जुमाय एबा बर' समाजाव जोबोद मोनसे ओंथि गोनां जायगा लादों जुमायाहाय। जेरै जाय जुमायखौनो जोंना फुजा बावनाय बेराम जग्राफोराव जुमाय एबा जौ नङाब्लानो जोंना जाखायामोन बर' हारियावहाय। लोगोसे जोंना आरो माबाव हालेवग्रा मोसौफोरा लोरबां जालाङोब्ला एमाव देनानै जाहोयोब्ला राखङो होननानै बेखौ नो जोंना जाहोनायबो जाबावोमोन। आरो बर'फोरनि माइब्रानि जौ बिदिया मोनसे जोबोर ओरैबायदि लुबैथाव मुवा जाय जोंना बर'फोरा गासिबो बाहायखायोमोनानो लोगोसे जों बै बैसागु आरो खेराइ रंजाथाइ फोरबोफोराव माइब्रानि जुमायसो संखानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। बा बेनि अनगायैबो जोंना जोबोर असे सोमोन्दोनि सुबुंफोरनो जोङो मोजां मोननायखौ फोरमायनो एबा मान होनो बर'फोराआ जोंना जौ बिदै लोंहोनानैसो मोजां मोननाय एबा मानखौ दिन्थियोमोन आरो। नाथाय आथिखालावथ' जोंना बिदि जौ होलायनानै मान होलायनाय खान्थिया जोंना सोलायबोथारबाय होननानैनो जों बुंनो हायो नाथाय गोदोनि समाव जोंना मान होनायावबो बे जौखौसो होनानै मान होनाय बा मोजां मोननायखौ दिन्थियोमोन आरो आरो बर' फोर जोंना माइब्रानि जौ बिदैजों समाज व माने गोजौ मान लाखिबोदों आरो बिसोरो जेरै गावनि न'आवहाय माइब्रानि जौ बिदै लोंहोनानै गावखौ गोसो गेवलां दिन्थि दिन्थिनो नाजायोमोन आरो बिसोरो बेनिखायनो गोदोनि समनि बर' समाजा जोंखौ मोनसे ओ जौखौ मोनसे गोथार मुवा हिसाबैसो फालि मानि दमोन मान होनायावबो बेखौनो जौखौनो जोंना होनानै मान होयो। फुजाफोरावबो जोङो जौखौनो होनानै बाउग्रोयो। बेनिखायनो जों बुंनो हायो बेखौ गोथार मुवा बायदि बाहायबोदोंमोन आरो होननानै
औ औ
दा लोगोसेनो जुलि फोरबो बैसाग बैसागु फोरबो खेराइ फोरबो सावरि बादालि आरो रंजानाय फोरबोआवबो जोंना गोदोनि समाव जौखौ एफा लोंनानैसो मेथाइखौ खनो मोसायो रंजा खुसियै माने बेफोर फालिथायाइफोरखौ फालियोमोन आरो नाथाय जोङो दानि बर' समाजावहाय जिउ खुंनायखौ बे जौनि बाहाय